हेलौ नोंना हेलौ जेबो खोना खाया हिलौ औ नोंथां औ दे फोरमायलाय।
खोनादोंथ खोनादों। औ औ उम आं नोंनाव औवानि सोमोन्दै सावरायनोमोन माबा उसुबिदा जागोन नामा?
जाया नोंथां जाया।
ओं जोङो औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायनो हायो बिनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
हागोन नोंथां हागोन।
औ दे बिदिब्ला एसे फोरमायना होसाय।
जों बर समाजावथ औवाखौ गोदोनिफ्रायनो बाहायबोदों। जायखौ जोङो नखराव बाहायग्रा हिसाबै जेंगाय जेखाइ, खबाइ, सान्द्रि सान्दांगा संग्रायाथ जोंनि बर समाजाव न'खर न'खर बयनावबो दंफ्राम आरो जों बे संग्रायखौ सिनायो रावबो सुबुङानो गैयाखौनो आं बुंनो हायो ओरैनो बे संग्राय सान्द्रिफोरखौ माबायदि खामानियाव बाहायो जेखायखौ खबायखौ जोङो मा खामानियाव बाहायो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन जोङो जेखायखौ खौ ना गुरनायाव आरो खबाइखौबो ना गुरनायाव बाहायो
ना गुरनायावनो बाहायो नंगौ नोंथां नोंगौ
औ आरो बेनि अनगायैबो गुबुन
जेरै खादा मैगं खादा
मैगं खादा
नङासै नोंथां
नङासै नोंथां नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ आरो फोरमायबावनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन
एसे फोरमायना होसाय
समाजाथ' जों संग्रायखौ औवानिफ्राय बानायो जाय संग्रायखौ जोङो बर समाजाव न'खर न'खर बयनिबो न'खरावनो नुयो बे संग्रायनिफ्राय जोङो माइरं जावो बे संग्राजों माइरं जावनायखौनो जोङो जायो आरो जोङो सानद्रिजों माइरं सालियो माइरं सालिनाय जों लोगोसे जोङो ना बेदरफोर मालाबा समाव न'खराव नाफोरखौ बुरजा मोनोब्ला जोङो नाफोरखौबो बे सानदांगयाव फोरानो बे सानद्रियाव फोरानो आरो संग्रायावबो जोङो माइरं जावनायजों लोगोसे सेबो जोंबो बावसिबनाय जाय बावखौहाय माइ मारा होनाय समाव बे मारा होनाय माइआव सिथाबनानै थानाय बेंफोर एबा जिगाब गोरानफोरखौ जोङो बे संग्रायजों बार सिबनाय एबा बाव सिबनानै साफा खालामनायखौबो नुयो
औ नंगौ नंगौ
जाय सान्दांगाखौ जोङो औवानिफ्राय बानायो बे औवानिफ्राय बानायनाय सान्दांगा जोङो माइ मारा होनाय समाव माइ जिगाब थाफानायाव सालिख'नो थाखाय बाहाय बाहायो
औ
आमफ्राय आरो आबैदांगि जायखौ जों औवानिफ्राय बानायो बे आबैदांगिखौबो जोङो मैगं सुनो थाखाय बाहायो जाय मैगङाव बाला सिथाबनाय फोरखौ बाला सिथाबनाय फोरा बे बाला सिथाबनाय एबा मैलाफोरा एम्फौ एनलाफोरा बेयाव स्र' खारो आरो जोङो होखेन हखेनखौबो जोङो औवानिफ्राय बानायो बेबो बेसादारि हारिमु जाय औवाजों जायखौ माने जाय सुखेनखौ औवानिफ्राय बानायनाय जाय सुखेनखौ जोङो माइ मारा होनाय समावहाय नांथारगौ बे माइ मारा होनाय समाव बोरै बाहायो होनोब्ला जोङो सुखेनखौहाय माइ एरखांनाय फोराव जेनेबा माइ मारा होनाय समाव माइआ गेब्लेनानै थानाय बेफोर सिथाबनानै थानायाव माइ एरखांनो माइ साफा खालामनो थाखाय जों बे सुखेनखौ बाहायो आरो नोंथां ओरैनो नोंथांमोननिथिंजाय माबायदि रोखोमै रोखोमै औवाफोरखौ बाहायबावो नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होदो।
औ जोंनियाव औवाखौ मा होनो बारिनि थाखाय बारिखौ रैखाथि होनो थाखाय मोसौ मोसा सानिफ्राय बेरा होयो। आरो न‌ लुन मोननायाव मानसि थानो थाखाय रैखा मोननो
नंगौ नंगौ नोंथां नोंगौ। आरो एसे फोरमायना होबावदो। औवाखौ जोङो गथ' जन्म जानाय समावबो बाहायोना नोंथां।
औ नोंथां बाहायो।
जाय औवा निजलिजों गथ' जोनोम जागोदान गथ'नि उथुमायखौ हानायावबो बाहायो।
नंगौ।
आरो बर' समाजावथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय सुबुं एबा मानसि माहारिया थैयोब्लाबो जोङ औवाखौ बाहायो
औ नंगौ नोंथां आरो बिनि अनगायै माबाफोर दंबावो नामा नोंथां?
दंनायाथ' गोबां दङ औवानि बाहायनायखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। जोङो बिखौ बियो खफ्रि होननाय जायखौ जोङो अखा हानाय समाव हमो ना नोंथां
औ नंगौ नंगौ।
जों बे खफ्रिखौबो औवानिफ्राय बानायो जाय जोंखौ अखा सान्दुंनिफ्राय रैखा खालामो।
औ
आरो एसे फोरमायनो होबावदो नोंथां।
आरो दाउ दाउ बिदै दैनो थाखाय खादा बानायो नोंथां नंगौ ना नङा?
नोंगौ नों
औ खुन्थाफोर गायो हिसानसालिनि थाखाय शशि
औ नंगौ।
उम
आरो जों बे औवानिफ्रायनो सोरखिबो बानायना नों थां सोरखि जाय खुन्दुं इसान एबा सि दानायावहाय जोङो बे सोरखिखौ खुन्दुं सानो थाखाय बाहायो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोङो दुब्लिफोराव हालौवनाय समावहाय गोनां जानाय मै जाय मैखौबो जोङो बे औवानिफ्रायनो बानायो।
औ
बैसागु मोसानायाव एबा सुबुं माहारिफोरनि रंजानाय फोरबो सबसे मोजांसिन मोननाय फोरबो बैसागुआवबो जोङो बे औवानि निफ्रायनो सिफुं बानायो जाय सिफुुंआ जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोब से दामग्रा आगजु एबा खोनासंनो मोजां मोजांसिन मोनहोग्रा सुनानै बानायग्रा आगजु आरो जाय सिफुं गैयाबा बैसागुनि प्रग्राम एबा मोसा नाय हान्जाया जेनेबा मोजांसिन जाया।
औ नोंगौ
मोजांसिन मोजांसिन एबा मिलौदो खोनाया बेनिखायनो जों सिफुंखौ बाहायो आरो जेनेबा मोसानायाव मोजां सिन जानायनि थाखाय खोनानाय मेथाइ खननायफोरा‌ रैसुमै खोनानायनि थाखाय जों बे सिफुंखौ बाहायो आरो नोंगौना नोंथां।
औ आरो बिनि अनगायैबो मा होनो गरखा
औ औ।
बेखौबो औवानिफ्रायनो बनायो। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ आरो ग्रेट गन जायखौ खुगाजों सु योना बेखौबो जोङो बे औवानिफ्रायनो बानायो।
उम
आरो फंनैसो फोरमायना होबावदो
बेनि अनगायै आरो माबाफोर दंबावो नामा नोंथां?
बेनि अनगायैथ' आङो मिनथिला नोंथां। नोंथाङानो एसे फोरमायना होदो।
बेनि अनगायै जोङो मै गं थाइगं गायोब्ला सां होनो थाखै बानायो। नङा होमबा नोंथां?
औ आरो जोङो गोदोनि समाव बिस सिनाबो बानायोमोन ना नोंथां बिसिना सौखिबो बानायोमोन। आरो बे सौखियाव बग्रा दारहाबो बानायोमोन आरो नै गरम बोथोरावहाय सिबनो एबा गरमनिफ्राय होखारनो थाखाय जों गिसिबबो बानायो।
औ नोंगौ।
बो बानायो जायाव जों बिजाब फरायनो हायो आरो जोङो बे औवानि फ्रायनो जिरायग्रा मराबो बानायो जाय मरायाव जिरायनानै जोङो ओंखाम जानो हायो।
औ।
आरो फंनैसो खिथाबावदो नोंथां। आइदै खोमाया साजोब्बाय। दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायना नोंथां। हेलौ औ नोंथां जोंहा समाबो जाबाय उनाव साव उननि साव सावरायनांगौखौ जोंङो उनाव सावरायनसै आरो जों माब्लाबा लोगो मोनफिन बावसिगोन साव नोंथां औ आंङो औवानि सोमोन्दै थाबाय नोंथांनिसिम। औ नोंथां औ।
उम दे औ दे।